हेल' आ अ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा जुदि सम होनो हायो अब्ला आङो माने नोंथांनो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ दङ हायो नोंथां दे
औ माने बर'फ्रा जे ओ अमा फिसियो
औ
अमा फिसिनाय माने ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिनानै बा जिब जुनारबो फिसिनानै आबादनि अनगायैबो माने जिब जुनार फिसिनानैबो माने गावनि न'खरखौ ओ सामलायबोगासिनो दङ माने आं अमा अमाफोर माने आथिखाल आथिखालनि माने जों नुबोगासिनो गोदो गोदायनि समाव माबायदि माने ओ फि सिनाय जायोमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ दे होमबाय आं एसे फोरमायनोसै ओ आ अमा होनोब्ला जोंहा आ गोदो गोदायनिफ्रायनो फिसिबोनाय जेरै जोङो बेखौ ओ फिसिनायनि ओ न'वावनो माने बयनिबो न'खराव माने बर'फोरनि न'खराव गुबैयै माने बर'फोरनि न'खराव न'खरफ्रोमनावबो जोङो ओ माफा माफाखौ नुगोन आरो जों फिसिबोनाय गोदोनि समाव ओ थिग बेबायदिनो बैखौ फिसिनो फिसिनो जोङो आदार महरै ओ जोङो जाय ओ जौ सङो जौ संनानै जोङो लोंनो थाखाय जौ संनाय बेनि ओ लोंखान्दा एबा जौ गोरान सावखोन्दा बै अफ्रिखौ ओ जोङो बे अमानो होयो ओ आदार महरै ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो ओ माइ सौनानै मोननाय ओ गुन्दै जा ओ माइनिफ्राय हगारनाय गारगारनाय गुन्दै बेखौ जोङो बै स ओ अफ्रिजों गलायनानै ओ होयो आदार माने गुबै आदार महरै जों अमा थिग बेबायदिनो माने ओ माखासे समाव खायफा खायफाफोरा बायदिसिना रुनानै ओ मैगं थाइगंफोरखौबो रुनानै बा ओ थास'फोरखौबो रुनानै जों हो होनानै फिसिबोदों आरो बेखौ थिगबायदिनो बे फिसिनायनि गेजेरजोंनो ओ बर' न'खरफोरा माने गोबां ओ ओ माने रांखान्थिनि बेलायाव मदद जादों ओ लोगोसे जोङो गाव माने जानो थाखायबो जों न'वावनो ओ बे बेलायाव जोङो ओमफ्राय जोङो जानायनि अनगायैबो जों बे अमाखौ जोङो ओ जोंनि ओ फुजाफोरावबो जों ओ बाहायबोदों गोजोननि जों फुजा होनाय
सिगांनि समावहाय खोनानो मोनोमोन आरोना फुजा बा जोंनिफ्रा फुजायावहाय बा हायोमोन होनना
औ औ सिगां समाव बिदिनो ओ फुजा इसोर सिबिनायावबो जोङो बेखौ बाहायबोदों मोदाय दावदाय फिसियो फुजिनायाव ओमफ्राय ओ बेथ' आरो जोंनियाव दंखायो जों हाबाफोर जायोब्ला बा मानसि थैनायनि जों सारादुफोर जायो ब्ला बेयावबो जोङो अमाखौ गाहाइ महरैनो बाहायबोदों ओ जों माने हाबा होनो ब्ला जोंहा अमा गैयाब्ला माने बियो आ-आद्रा आरो बै हाबाया जोंनि थाखाय माने जों आबुं मोना माने अमा बेदर गैयाब्ला थिग बे बायदि
ए नोंथांनि बाय दिब्ला माने सिगां समावथ' बेबायदि अ गुन्दै होनानै बा अफ्रि होनानै माबा मा मैगं थाइगं रुनानैबो जाहोयोमो ओ जाहोयोमोन आरो माने गासिनिबो नखरावनो मासे मासे मासे बेनि अनगायैथ' माने बांद्राय एसेबां बुरजा बुरजा फिसिनाय आथिखालावथ' बा माने उम ब्रैज जि बाजिथा ला गै माने अमा फिसियो माने मा बाय दि नुबोदों नोंसोर आदारनि बेलायाव माने मा नोंथाङा माबायदि नुबोदों माने आदारनि बेलायावहाय गोदोनि स समावहाय बेफोरबायदि होयोमोन गुन्दै मा माबि आजि आथिखालावहाय माबायदि सोलायबोनाय नुबोदों नों आदारनि बेलायाव माने अमानो
औ औ औ बेखौनो ओ आथि खालाव जोङो ओ माखासे ओ माने मानसिफ्रा गोबां बुजा बुजा फिसिग्रा जाबाय ओ बिगियानारि आदबजों जोङो बैफोर अमाफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनसै बिनि बेलायाव जोङो ओ आदारनि बेलायाव जोङो ओ गोदो समाव जाय ओ ओ अफ्रि ओ गुन्दैल' होनानै फिसियोमोन जायनि थाखाय जोङो माने नांगौ बायदि ओ बिदि ओ माने देर औ प्रडाक्टखौ ओमफ्राय देर-देरनायखौ जोङो मोननो हायामोन। माने गोबाव सम नांगौ जायोमोन जोंनो ओ बोसोरसे गाहाम नांगौ जायोमोन एसे देरनोब्ला जोंनो नांगौ बायदि ओ फेदेरनोब्ला नाथाय आथिखालनि बे गो ओ गोदान ओ फिसिनायाव बा ओ आदब खान्थिजों बा बिगियानारि आदबजों फिसि फिसिनायाव जोङो ओ माखासे बानायजानाय भिटामिन गोनां ओ हाथाइ ओ बाजाराव मोननाय जोङो ओम दानाफोरखौ बायनानै होनायखौ नुनो मोनो ओ औ आदारफोरखौ बेजों माने जोङो बैखौ होनायनि जाहोनाव जोंहा गोबां ओ मुलाम फा जादों बा जोङो थाम दान द' दाननि गेजेरावनो जों गोबां गिदिर खालामनानै ओ फाननो हानायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदों आरो जोङो नाथाय आथिखालाव ओ बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ बाहायाब्ला जोङो मुलाम्फा जानो ओ मोननो हानाया
गोब्राब आरो औ औ माने ओ माने आथिखालाव मा मा जाबाय माने बेफोरखौ होआबानो माने देरखायाबो देरनायबो नङा आरो माखासे बे माने बेमार आजारबो सोमजियो आरोना बे बेफोरखौ होनायनि थाखायनो बेमार आजार आजारबो सोमजिदों नामा नोंथां
औ जानो हागौ मानोना गोदो ओ ओ ननिनो बायदिसिना ओ दा आदारखौ मोनजायोमोन मोजां ओ जेबो रासायनारि जेबो मुलि बायदिसिना
आदारफोरखौ मोनजायामोन
आदार मोनजायामोन ओमफ्राय हाग्राफोर हाग्राफोर माने बेरायनानै हगारना होयोब्ला हाग्राफोर बायदिसिना जायोमोन बै हाग्राफोराबो माने एसे मुलि बायदि खामानि होयोमोन जानांगौ आरो बेनि थाखायनो बेमारफोरा फैयामोन आरो एसे थाग्रा जायोमोन नाथाय ओ दानि दानि अमाफोरा मा जायो जोङो खानानैनो बा जोङो माबायाव गनद्रायाव जोबनानै दोनो जायनि थाखाय जोङो माने एसेयावनो बेमार हमो। एसेयावनो बायदिसिना जालाबायनानै माने हमना मोनै जाब्रबनानै थैलाबायो आरो बैफोर दा माने बैफोर दाना दानाफोरा माने गोबां उम मा खौ मिडिसिननि नं नंला नालाय बादि नेसारेलि नंला बानायनानै बायदिसि मुवा होननानै बानायनाय बेनि थाखायनो अमाया माने ओ नांगौ बायदि बिसिनाव गोहो गैला। माने बेमारजों जुजिनो हानाय बेफोरनि थाखायनो थाब माने बेमार जानानै बायदिसिना जानानै थैनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ ओरै आरो मानना गोदोनि समावथ' हगारनाबो होयोमोन हगारा होननायावहाय गांसोफोर जायोमोन बा मै माबाफोरखो बिलाइफोर बो जायोमोन आथ थिखालाव माने ओहो ओरोय जाबाय हा ग्रा थैनायनि मुलि बा मा माने सारो जे बे फोरनि थाखायबो जानोबो हागौनाा बेफोरनि थाखायबो। आरो आथिखालावहाय माने सिगाङाव हगारना होबाबो जेबोखौनो माने बेबायदि बेराम जानानै बा थामजि था नैजि बेफोरबायदि माने अमा थैनायखोननो बांद्राय नुबोयामोन आरो ना आथिखालाव बेफोरो माने एकदमबा रेम उम एसे माने गुबुननि फ्राय जुदि बेदर लाबोनानै जाफैयोब्ला बा माबाबा बेफोरनिफ्रायनो जुदि मानसिनावहाय जुदि भाइरास सा नांनानै थायोब्ला बिसोरनो आदार होनाय समावहाय बे जानाय मानसिया आदार होनानै ओ होनाय मानसि आदार होयोब्लाबो माने बिसोर बिसोरनाव बे मानसिनाव नाना नांना थानायानो अमानावसो नांबाय। थैबायबो अखानायैनो। माने बेबायदि आरो ना उम नोङाबा सिगांनि समावथ' हगारनानस- जिमोन आथिखालावथ' माने गन्द्रानि बाहेरावनो बिसोरो गन्द्रानि मोखांखौ दरजा मोखांनिफ्रायनो बारनोनो मोना नोंगो नोंगो नोंथां थेवब्लाबो माने बे फोरबायदिया माने जायो आरोना।
औ आथिखालाथ' आरो जोङो ओ बेफोराव माने मुलि बा टिका भेक्सिन बायदिसिना जों होआबा अमाखौनो लाखिनो हाखाया जों जुदि बिदि बुरजा फिसियोब्ला बा फार्म बानायनानै जोङो फिसियोब्ला माने बे खौ जोङो होथारनांगोन आरो भेक्सिन एबा जोङो मुलिफोरखौ बाहायबाय थानांगोन नङाब्लाथ' बियो ओ लाखिनो हाखाया आरो बियो। थैखागोन माबा मोनसे जानानै गेजेर ससेयावनो
बेनो माने जोङो गोदोनिफ्राय माने आथिखालावहाय अमाजोंबो जों माने गोबां रां रां आरजिनो हायो आरो। जोङो जुदि मोजां आदब खायदायै जोङो मोजाङैहाय अमाखौ जोथोन लायो। बा नांगौ। ताइमाव जोङो माने आदारखौ होयोब्ला माने थाबनो देरगोन। माने आरो आथिखालावथ' अमा अमाखौ माने अमा बेदरखौ बाहायनायनि अनजिमाया गोबां जाबोबायना। बर'ल' नङा गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गुबुननि मानसि हारिनि मानसि फोराबो माने अमा बेदर जानायखौ बाहायो बेवहाय माने जोङो माने सिगाङावहाय जोंनि बर' माहारिफोरखौल' नुयोमोन खोमा आं नुनायाव माने आजिखाालथ' बाहायनाया ओरैबायदि माने जाबोबाय बेनि थाखाय माने आथिखालाव जिखुनु गोदान मुगाजों माने जोङो टेक्नलजिजोंहाय अमाखौ माबोरै फिसिनांगौ बेफोरनि सोमोन सोमोन्दै जुदि जोङो मोनथिनानै जुदि अमा फार्म बा अमा फार्मखौ खालामो। होनबा जोङो माने रांखान्थि माने रांखान्थियाव बो बहुद माने जौगाबोगोन आरोना नोंथांनि बायदिब्ला आआ
औ नोंगौ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोङो जुदि बै बिगियानारि आदबजों मोन माने ओ मोजाङै जोङो जुदि बुजा बुजा ओ गोबां लानानै फिसियोब्ला जोंनि ओ बर'फोरनि बा बर' समाजाव जों बर' हारियाव माने रांखानथिखौ जों गोबां जौगाहोनो हागोन मानोना ओ एसे एनैल' नङा माने बिनि ओ बाजार जायखौ ओ बिजनेस बुङो बेव बियो माने गोबां माने जौगा थाखोनि माने बियो जोङो गोबां रां खामायनो हायो बेजों। जों गोदोनि समाव जोङो माखासे ओ मानसिफ्रा जायामोन नालाय बेसेनाबो खममोन जों मुलामफ हाबो मोननो हायामोन नाथाय आथिखालाव जोङो ब्रैजौ बाजौ केजि जाहैबाय जोङो बेनि बेनि गेजेरजों जोङो बिराद फिसियोब्ला जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नाथाय नाथाय आथिखालाव जोङो जोंनि अनगायैबो माने गुबुन जायफोरा सिगां जायामोन बिसोरो बिसोरबो नाथाय आथिखालाव जायो अमाखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। ए आरो
औ ओ बेसोरसो माने गोदान माने गोदान आदबजों फिसिनानै माबादों आरोना बिसोरो। मुलामफा रांखानथि बेलायावहाय फालांगि बेलायाव बाहायबोगासिनो माने गोदान आदबजों फिसिनानै माने ओरै जाहैबाय बिसोरनो ओम मानसि जानाय माने जि जानाय खालायफोरखौहाय बिसोरनो माने अमाफोरनो होआ आरो ना। जिद जि आठ आदार दङ बिसोरनि आदारफोरखौहाय माने ओम गुबुनै माने एक्सत्रायै दोनखायो आरोना बेसो हाय माने बेबायदि खालामो आरोना।
दे होमबा नोंथां अ